नो औ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं?
आङो ओरैनो दंथ'यो नोंथां रिथ'
अ अ नोंथांजों नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला जों दान्दिसे सम मोनसे आयदानि सायाव लानानै रायलायदिनि नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां मा आयदानि सायाव लानानै रायलायनो सानदों?
ओ ओरैनो नोंथां माने जों माने आबाद मावनायफोरनि सोमोन्दै दान्दिसे रायलाय दिनि नामा नोंथां?
जागोन नोंथां।
उम दा नोंथां आबाद मावनायाबो जोंनि ओ माने मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा होननानै बुंनो हाया हबा नोंथां।
हायो नोंथां हायो।
दा जों माने लाइमोन बैसो समाव जेनेबा। ओ माने जों आबादखौबो मावनो सोलोंनांगोन नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां।
उम मानोना आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों गोबां रोखोमनि। रांखावरि आरजिनो हायो जेरै ओ दा बोथोरखौ नायनानै नायोब्ला जोङो माने जायफोरना जेनेब
औ हेलौ नोंथां।
बा‌ गोबां‌ नियनोबा‌ बैफोरखौ‌ मावोबा गाहामसिन जायो नामा होननानै सानो आरो आं मानोना जाय जायगाया। ओरैनो लांदां थानानै दङ बेफोरबायदि जायगा। फोराव गय आबाद मावनानै जोङो गोबां ओ जाफुंसार जानाय गोबां आबादारिफोरखौ जों नुनो मोनदों। जेरै मोनसे बिगासेयावनो जेनेबा। खस्थ' खालामनानै एबा एसे रांनि इनभेस्ट खालामनानै जेनेबा मोनसे जायगायाव गय गायोबा। बे गया गिदिर देरनानै जेनेबा। गिदिर देरोबा जोंनो फिथाइ फिथाइ होगोन आरो बे फिथाइखौ फाननानै जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो जेरोखोम जेन'बा गयखौ जोङो जे उन्दैनिफ्राय। गायजेननायनिफ्राय लानानै बा बोसोरसिमहालागै गोबां जोथोन खालाम खालामनांगौ जायो मानोना बे बेसिमाव बेसिमहालागै जुदि। जोङो गयखौ मोजां रोखोमनि जोथोन खालामनो हायोब्ला। बे बे बा बोसोरनि गेजेरावनो गयआ गोजौ गिदिर जागोन। आरो गयआ गोजौ गिदिर जायोब्ला माने बेखौ। माने जों जेबो बांङ बांरा पारा जोथोन लानांगौ। जेबो माने दरखार गैया आरो बेखायनो माने गयफोरखौ जों गायनांगौ। आरो बे गया जुदि देरोब्ला जोंनो गोबां रोखोमनि माने फिथाइ होयो। जाय फिथा जाय फिथाइखौ मोनोब्ला जेन'बा जों बेहाय जेबो बांद्राय खरसा खालामनो नाङा जेनेबा बोसोरै बोसोरै फिथाइफोरखौ। औ जों माने खानानै फाननो हाया होमबा नोंथां।
औ हायो नोंथां।
बेखायनो जोङो गय आबादफोरखौ मावनांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे। गोबां रोखोमनि आबादफोर जेरै ओ। जेरै आथिखालनि दिनाव जेन'बा गोबां दा सम बोथोरखौ नायोब्ला। माने माइ आबाद बेखौ मावनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जेरै गोरान आबाद। ओ जेरै बेसर सिबिं बेफोरखौबो जों मावनो हायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जाग्रा मैगं थाइगंफोर। जेरै औ लाफा लाइ। बेबायदिनो जिंखा फोरला। बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानैबो जों गोबां रोखोमनि रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गोजां बोथोर समाव जेनेबा कबि आबाद मावनाय। टमेट' टमेट' आबाद फटल आबाद दलि आबाद। बेखौ जों माने मावनानै गोबां रोखोमनि रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरबायदि आबाद मावनाया नोंनि जेन'बा थांनानै थानायनि राहा लामाल' नङा। जेनेबा गुबुुननि से माने। नि नांगौ जानाय देहानि ए जेन'बा भिटामिन। फोद जेनेबा जेनेबा नों आबाद मावनायखौथ' गुबुना बायनानै जागोन ना। दा बिथांमोनहाबो नोंथांनि आबाद मावनाय। औ जुदि जानानै जेनेबा ओम मा मोनो जेनेबा जेनेबा गावनि देहानि थाखाय नांनाय आदारखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां दा आं सानो आरो माने जोङो साफ्रोमबो जेन'बा गावनि गाव गावनि न'आव थानाय हाफोरखौ खालि गैयालासे खालियै ओरैनो दोनालासे जों माबा नङा माबा मोनसे आबाद मावनानै जोङो माने मावना मावनानै लानांगौ आरो जाहाथे ओ माने जों मैगं थाइगंफोरखौ जेनेबा जोङो गुबुन हाथाइ बाजारनिफ्राय बायनानै जानाङा जों न'आवनो मोननाय बायदि जों न'आवनो हागौमानि जोङो आबादफोरखौ मावनांगौ आरो नों जेन'बा गुबुन गुबुन खामानिफोर मावोब्लाबो गुबुन गुबुन ओ बेफार फालांगिफोर खालामोब्लाबो गुबुन गुबुन खामानिफोर बेस्थ' थायोब्लाबो जोङो एसे बिबांनि माने ए गावनि न'खरनि नांनाय मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो गायनानै जानांगौ होननानै आं सानो आरो मानोना दानि समाव जों नुयो ओ गोबां ओ हाथाइ बाजारफोराव मोननाय मैगंफोरा गोबां रासायनारिक मुवा बाहायनाय जाय मुवाफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां ओ जोंनि माने थांनानै थानायनि सम बे समा गुसुं जायो बेफोरबायदि ओ बांद्राय रासायनारि हासारखौ जायोब्ला बेखायनो जों हागौमानि जों न'आव आबाद मावनांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे गोबां रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो जायफोर जेन'बा फालांगिनि थाखाय मुंदांखा जेरै ओ माने मुलाम्फा जेरै फाथो आबाद फाथो आबादजोंबो गोबां रोखोमनि ए रांखावरि खामानिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दा गामि ओनसोलफोराव बानलु आबाद मावनाय दा बेफोरखौ जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो दा बेफोरखौ जों जेसेनो हायो एसेनो जोङो माव मावलायनांगौ होननानै आं सानो आरो ओरैनो नोंथां नोंथांमोननिथिंबो ओ बेबायदि गय आबाद मावनाय एबा आबाद मावनानै जाफुंसार जानाय मानसिफोर जेन'बा ओ माने एक्जामपोलफोर ओ होनो हागोन नामा नोंथांनो आंनो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो माने बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै गोबांथार माने मुलाम्फा। फा जानाय बा ओ जेनेबा गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हानाय गोबांथार सुबुंफोर जोंनि ओनसोलावबो दंङ नोंथां दा जोङो गय आबाद मावनाय होनोबा जोङो गय आबाद खौ जोंङो गोबांथार जेनेबा बिथिंखौ नायनानै बा बोथोरफोरखौ नायनानै जोङो गायनायफोरखौ नुनो मोनो नाथाय जोंङो गिबियावनो गय गायनो थाखाय जोङो नोंथां ओ गय फिथाइफोरखौहाय गय गोमोन फिथाइफोरखौ जोङो गिबियावनो जावैग्रोनानै लाग्रोनांगोन नङा होमब्ला नोंथां आरो गयखौ गायनो थाखाय जोङो माखासे गोबां मोजांथार जायगा जेनाखि जायगाफोरावहाय ओ गय बिफांफोरा थाङो लांदां जायगा बै बैफोर जायगाफोरखौ माने जोङो गिबियाव सायख'ग्रोनानै लानानै गय बिफांफोरखौ जोङो मोजाङै जेब्लानाखि गयआ गोजौ एसे गायजानाय गायस्लाय जानाय जायो बेफोरबायदि जायोब्ला जों गयखौ गायनांग गायनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो बा बोसोरसोनि उनावहाय जोंङो बिनि मुलाम्फाखौ जोंङो मोननो हायो आरो नोंथां जोङो गुबुन मैगं थाइगं सुबुंफोर जोङो रायलायनो रायलायोबा जोङो गोबांथार रोखोमनि मोननो हायो। जोंनि समाजाव आरो जोंनि माखासे गोबांथार मैगं थाइगंफोरखौनो जोंङो मोननै बोथोरखौ नोजोर बोनानै जोंङो जेनेखि मैगं थाइगं आरो आबादफोर बैफोर आबादफोरखौहाय जोङो। बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बोथोर होननानै बुङोब्ला दैज्लां आरो मेसें बे मोननै दैज्लां आरो मेसें बोथोरखौ ओ बिथा खालामनानै जोंनि माखासे आबादारि फोरा गावसोरनि मुलाम्फा खालामनो थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय आबादफोरखौ बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो आरो दैज्लां बोथोर बोथोरनि आबाद होननानै बुङोबा जोङो जोंनि बर' समाजखौ रायलायोबा गिबियावनो जोंङो ओ माइ आबादखौ मोननो हायो माइ आबादानो जोंनि थांनानै थानायनि गुबै राहा होननानै जों बुंनो हायो गुबुन फारसेथिं मैगं थाइगंफोरनि खोथाखौ बुङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव माखासे मोननाय मैगं थाइगंफोर होननानै बुङोब्ला जोङो फोरला जिंखा बेबायदिनो मान लाग्रा गोबांथार रोखोमनि मैगं थाइगं फोरखौ जोङो बांसिनै दैज्लां बोथोरावहाय जोंङो मोननो हायो आरो जेरै खांख्रिखला खरला बेफोरबायदि लावफोर बेफोरबायदि बिदि माने मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो दा ओ मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंफोर होननानै बुङोब्ला जोङो जेनेखि गोरान जायगा फोराव जाग्रा गोरान बोरि ओनसोलाव जाग्रा बेैफोरबाददि मैगं थाइगंफोरखौ जोङो माने बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय गोरान आबाद हिसाबै जोङो सबाय बेसर सिबिं बेफोरबायदि माने गोरान आबादफोरखौहाय जोङो देमसि बेफोरबायदि आबादफोरखौहाय जोङो बांसिनै माने मेसें बोथोरावहाय मोननाय जायो आरो नोंथां दा दैज्लां बोथोर बोथोरनि आबादाव जोङो आथिखालाव बांसिनै जेनोखि मैगं थाइगं बे मैगं थाइगंफोराव जोंनि समाजावहाय गोबांथार माखासे रासायनारि हासार बाहायनानै जोंङो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनायखौ जोङो आथिखालाव बांसिनै नुनो मोनो मोननाय जासै आरो जायनि जाहोनाव जोंनि गोबांथार सुबुंफोरा थांना थानाय राहायावहाय गोबांथार ओ देहायारि जेंनाजों आथिखालाव मोगा मोगि जानांगासिनो दङ' ओ गो जाय फालांगिरि बि बिथांमोन बिथांमोना आबादारि बिथांमोना गावसिनि मुलाम्फा खौ गोबांथार खालामनो थाखाय ओ मैगं थाइगंफोर गायनाय समावहाय मैगं थाइगंफोरखौहाय थाबैनो देरहोनांगौ जौहोनोनांगौ आरो फालांगि खालामनायाव थाबैनो जेनेबा फाननो हानाय बायदि बैफोर मैगंफोरावहाय माखासे थाब देरनाय बा थाब जौनाय थाब फिथाइ थायनाय मोननायनि थाखाय माखासे रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ जोङो आथिखालाव बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो जाय रासायनारि हासारफोरखौ बाहायोब्ला माने जोंनि देहायारि माखासे ओ गोहोम खोख्लैयो माने गाज्रि खामानियावहाय जों माने बाहाय गाज्रि जालांनो हमो आरो बेफोरबायदिखौ जोङो आथिखालाव बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरो दा बे बेफोरनो माने जोंनि दैज्लां आरो मेसें बोथोराव ओ गायनाय बा माखासे जाजानाय मैगं थाइगंफोर आरो नोंथां। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बांसिनै बैफोर रासायनारि हासार बाहायनायनि गेजेरजों आथिखालनि थांना थानायाव गोबांथार सुबुंफोरानो माने गावनि देहाजों जेनोखि इ समसिम थांनानै थानांगौ बै समसिम थांनानै थानांगौ माने एसे गोब्राब जानानै दङ' आरो नाथां दा जोङो गय बिफांफोरखौ गय बिफांफोरनि फालांगि होननानै बुङोब्ला गय-गय फिथाइफोरनि फालांगि बुङोब्ला जोंहा एथ'बां मानि खहा जाया बा देहायारि जेंना सुबिदा बेफोरबायदि जायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो मानो होनबा बेफोरो गाव हारसिङैनो मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय जानाय माखासे एसेल' जोथोन लानांगौ जायो आरो दा जोङो नोजोर बोयोब्ला बैफोरबायाददि ओ गय बिफांफोरखौ माने गायनानै फालांगि खालामोब्ला माने बांसिनै जोङो मुलाम्फाबो मोननो हानायखौ जों आथिखालाव नुयो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव ओ गय बिफांनि गय फिथाइनि फालांगि खालामनानै गोबांथार गावनि जे थांखियाव सहैनानै जाफुंसार जानायखौ जोंनि सोलाव गोबांथार नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिंबो गोबांथार गोबांथार बेबायदिनो जाफुंसार जाबाय नामा नोंथां?
औ औ गोबां दं नोंथां माने माने जोङो गयखौ गायनानै जुदि देरोब्ला गिदिर देरखांनानै जुदि फिथाइ मोनोब्ला माने बे मानसिया जेन'बा बोसोरै नोंना ओ एनुवेलि मोनसे इनकाम फैबाय थाखागोन आरो, आरो आरो बे बोसोराव जु दि नोंना एनुयेल इनकामा जुदि थाम लाखसो जायोब्ला आरो नों बे बेसे समनि गेजेरावनो नों गुबुन खामानिफोरबो मावनो हायो आरो बेफोरबायदि! नुनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाया नङा जाबायू ओ नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ बा नोंथांजों बे दान्दिसे मोनसे सम मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनायखौ जों बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां।
औ दे नोंथां